हेलौ भाइ अ मोजां खोनायाखैमोन आङो
औ औ नों खोनाबायना दा अ दे मा खालामगासिनो नोंथाङा
आङो दोङो बे बागानफोरयावनो दङ आङो बागान बागान थायो
ओमफ्राय मोजांना खबरा नोंथांनो अ अ दे थिगानो होमबा आंनियाबो दं गाहामैनो दं
माने साउन्डआ एसे खम खम फैदो आरो
औ खोनाबायना दा
खोनादों
औ औ ओमफ्राय दा औ कल खालामनायनि जाहोनखौ आं बुंनोसै होनबा नोंथांनो
औ दो जागोन जागोन
खालामनायनि जाहोनानो जाबाय जों आबाद मावनायनि सोमोन्दै सावरायनो थाखाय खालामदों आरो
ओं ओं नंगौ
ओमफ्राय ओरैनो दा आबाद मावनायनि सोमोन्दै माबाफोर मिथियो नामा नोंथां
आबाद मावनायनि सोमोन्दै आं मिथिनाया एसे मिथिगौ खौ माने दा बरथमान जितु अखानि बिराद प्रब्लेम जाना दङ अखा दै नांगौ जादों जोंनि गामि एरियायाव माने अखाया खम बेनिफ्राय मेचिनफोरजोंसो सारनानै मा माइखौ गायगासिनो
अह माइ गायनायखौ होनदों आरो नोंथाङा होमबा
माइ माइ जिथु आबाद सोलिगासिनो दंना दा माइ गायनाया ओमफ्राय गायनाया माने इदिनो अखानि थाखाय थारमाने मेसिनफोरजों सारनानै गायगासिनो दोङो बेनिफ्राय मा होनना बुङो हाजिरानि माने जिथु माबाया दामा एसे बारायदो देग्लाय माने जोंनि गामियाव थां थांनायाव माने माबाफोरनिया हिन्जावफोरनि माने माइ गायनाया आरायस'मोन एबार तिनस' ला दों जों गामियाव बेनिफ्राय बेनिफ्राय नै सोरनिबा सोरनिबा हारसा गामिफोराव साराय तिनस' ओरै माने थामजौ बाजि आरो एबार बारायदों ओमफ्राय खामलाफोरनियाबो ओइ हौवाफोरनियाबो माबा थामजौ बाजि जाबाय जोंनिखि थामजौ बाजि जादों बिदि ओं माइ आबादनि थाखाय ओं
गुबुन गुबुन आबादफोर मावो ना मावा नोंथांमोननिखिजा माइनि बादै
जोंनिखिनियाव बाहाय एसे गोथौ बोरि एरिया नङा जोंनि गामिया माने बारा आबाद मावा न'खरसे न'खरनिया मावो बिदि माने फान्थाव सान्थाव बेफोरखौ मावो मथर बेफोर आलु सालुखौ मावो मावनाय खिन्थु बेनिखायनो माने इसे दामा बारा जायो आरो माने इफोरनि स सबजिफोरनि दामा ओम
अह माने आबादा मावनाया खम जाबाथाय दामा बारा जायो आरो जानायालाय गुबुननिफ्राय लाबोना फानफैयो नालाय बिदिनो लाबोग्राफोराबो बो एसे दाम गोसायाव बायना लाबो ओमफ्राय आरो बिसोरबो दाम बारा लाबावनानै फानफिननांगौ जायो नालाय दामा बारासिन जायो आरो जानायालाय
ओम ओम नंगौ नंगो ओमफ्राय ओरै
औ ओरैनो बे जेनेबा गय आबादफोर ओमफ्राय बे हालदै बे हाइजें बेफोरनि आबाद मावो ना मावा नोंथांमोननिथिंजाय
हालदि मावा जोंनिखिनियाव हालदिया मावा माने गय आबादा दङ दङबाबो माने न'खरा जोंना बिराद खन माने गय आबाद माने एसेन गैबाङानो ओ जोंनि खाथियाव गैया खिन्थु दङ जों माबा साहा साइद जा माने नबस्ति ओरै साइद जा जा मोनो माने गयखौ माने बेराद मोजां आरो जों गय आबाद मावनो बांसिनानो गय गयखौनो गायो बिसोरो गय गायनानै गयावनो फैसा गो बां माने दुइ लाख तिन लाख ओरै माने एनुवेल
औ औ औ ओरैनो बे दुइ लाख तिन लाखखो जेनेबा बेसेबां बुजा आबाद माव मावनांगौ
बिसोर बारा मावनाङा बिसोरो एक बिगासोआवनो बुहुत मोनो माने एकदम माने गाहायथारावनो थायो बिसोरनिया मथा मथि दस फुट गाहामावनो माने पास फुत गाहामावनो थायो बिसनिया गया
होमबाथ' औ होमबाथ' लाब जायो होमबा ना बिसोरनिया गय आबाद मावनानै
लाब जायो बिसो
औ औ औ बेनिफ्राय औ बे दैज्लां बोथोरावथ' माइ आबाद जाबाय ओमफ्राय गयाथ' जेनेबा ओ ओरैनोथ' दैज्लाङाव मोनो नोङा होमबा गयखौ दैज्लां बोथोराव औ औ ओ होनबा मेसें बोथोरालागैथ' बारा थाहैला गया बे बंफाङाव थाहैला बिदि आरो ओमफ्राय दा मेसें बो थोराव मोननाय आबाद हिसाबैबो जोंनिया माबाया थाबाय हाइजें हालदि बेफोरो थाबाय नङा होमबा अ बेनिफ्राय आरो जाहा आलुफोराबो आबाद मावजाबाय आलु बेसर बे ओ बेनि फ्राय मुला गाजर लेस्रा बैफोरबो मेसें बोथोरनि आबादफोर थाबाय बेनिफ्राय औ जोंनि ओनसोलथिं जे माइ आबादबो मावो मावनायालाय बे ओ दहला हाफोराव मावो बेनिफ्राय आरो मेसेंफोरावहाय बै माबाफोरखौ ओ जेनेबा हाइजें हालदिखौ गायना दोनबाय थास' थारुन बैफोरखौबो मावो आरो आबाद मावो ओम ओमफ्राय हाइजें हालदिफोराथ' थाखाबाय बेनिफ्राय मैगं थाइगं बुङोब्ला बे मुला लाइ लाफा बिदिफोरखौबो मावो आरो बेनि आरो बावहाय बेै दुब्लि बारिफोरावहाय माइ गायखांनायावहाय ओ खाला दालि होनना बुङो जोंनिथिंजाय बे ओ बख्ला दालिफोरानो सोरबा सोरबा बिदि गोमो गोमो खालारनिया औ बेफोरखौ मावो आरो रो बेनिफ्राय आरो बे जेनेबा माबाफोरावहाय बे आबाद मावनाय जायगायाव माइ आबाद मावनाय जायगायाव फोरावहाय मालाबा गुवार गुवार आलिफ्रावहाय ओ बे ओ सबाइ सबाइखौ फोना दोननानै मेसें बोथोरावहाय थिखाङो आरो बेखौ
उम उम उम नोंगौ मोजाङानो थिगैनो दङ होनोमबा नोंथांमोननि साइथिं जोबोर मोजां मोनदों आङो माने थांफोरनिखै बेफोरबायदि मावो जोंनिखि खिन्थु माने बांसिन माइ आबादखौनो सोनारो बेनि खायनों आं आं आं सानो आरो माने उफ्रा जिथु मे मेसेंनि बेफोरखौ मावनांगो आरो आलु सालुफोरखौ बांसिन मावोब्ला माने जोंनि ने रांखावरियाव एसे मोजां जायो आरो माने बायनानै जायोबा बुहुत गोबां खरसा जायो आरो
खरसा जायो बिदिनो आरो जेनेबा न'आव मावनो हाबा आरो बे बायनाय हासारखौ खम होननानैबो बा होआबासिनोबो मावनो हायो नालाय देहानि थाखायबो मोजां जायो आरो बेफोर आबाद न'वाव मावनाय आबादफोरा दा खिन्थु बायनानै जायोबा आरो बे फानग्रा फोराबा माबोरै आबाद मावदों मुलि होनानैसो मावदों ना बा हासार बारा होनानैसो मावदों जोंथ' मिथिया नालाय देहानि थाखाय एसे खहा गोनां जायो आरो बेफोरो
नंगौ नंगौ गोबां खहा जागासिनो दं बिदि जोंनियावथ' दा जोंनि बाजारफोराव जिथु खाथि खाला बाजार जायोना बेयावथ' बे आबाद आबादा माने उफ्रा जिथु आबाद बेफोरखौ माने गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायसो बिसोर लाना फैयो मा मा होनानै लाबोदों बेखौ जों मिथियानो बेयावनो माने गोबाङानो बेमार आजार जायो आरो थाब थाबनो बेयाव प्रब्लेम जायो आरो बेखायनो हायोबा मावनो हाना मावनो हायोबा मोजां आरो आबाद गासै आबादखौनो उम जों खिनथु ओरै माने न'खराव जिथु न'नि उनखिजाय बारिजाय बेफोरखौ जोङो उननिफोरखौ मावो मावनाया ओइ मा होनो ओइ खुमब्रा बा जोगोनार बेफोरखौ जोंङो एसे एनै होयो आरो रेस्रा देस्राफोरखौ मोननाय जायो एसे एसे एनै
होमबाथाय न'आवबो जानो थोबाय एसे एनै सहाय जाबाय बिदि आरो औ
उम
ओमफाय ओरैनो ओ नोंथांमोननिखै बे ओ फिथाइ सामथाइनि आबाद जेरै ओ माबा बे आनारस थाबाय ओमफ्राय थाइजौ बेफोरनि आबाद मावो नामा
आबादा माबा मावो नै माबााखो ड्रागन ड्रागन फ्रुइट होनना बुङो जे बे द्रागन फिथाइया बेयो ओ बेखौ मावो गेजेर गेजेर न'खरफ्रा सोरबा सोरबा मावो खिनथु ओरै माबाफोर बेनिफ्राय नै बन बग्रि होनना बुङो जे बन बग्रि होननानै बुङो बे खौ माने बेखौबो मावो
औ औ बे माबायदि फिथाइया बन बैग्रिया बे फिथाइया माबायदिबा बन बैग्रि होननाया
बे गेदिरसिन माने मथा मथि ओ फिफ्टि पारसेन्टसो गोदोरबावो आरो बेनि बि माने जिथु बोग्रिनाा बेनिख्रुइ एसे गिदिर बेगराबो सेम थटु सेमानो आरो एखेयानो बे जानो गोथाव आरो माने
अ अ अ
जानो गोथाव गोथावसिन ओं
औ औ औ औ थिगानो थिगानो बेनिफ्राय ओरैनोथ' जोंनिखिबो बे आना रसफोरखौ आबाद मावो मावनायालाय बेनिफ्राय आरो बे एसे जानाय होनबा जोंनिथिंजा बे खुसेरफोरखौबो मावो मावनायालाय बे खुसेर आबाद मावो खुसेर गोबाङानो बहुत मावो आरो जेनेबा बिदि मावनानै बेफोरखौ ओ फानहरो बेफारिफोरनो बा सोरबा गावनो बे मा खालामो रसि दिहुननानै लामा लामा फानो बा हाथाय बाजारफोराव फानो बेनिफ्राय मुलामफा जानायखौ नुयो आरो मानसिफोरखौ आबाद मावनानै बिदि न'खर सामलायनाय बेफोर नुयो आरो बेनिफ्राय आरो मा मावबावो जोंनिथिजाय थालिर थालिर गायो मानसिफोरा थालिर गायनानै बेनिफ्राय थालिर ओ फिथाइ फाननानै जोबोर गोबां रां खामायनायखौ नुनो मोनो आरो मानसि फोरखौ बिदिहाय औ बेनिफ्राय आरो न'खर संसार सालायनायाव एसे जेनेबा रां खावरि गोनां नुनो मोनो आरो बे आबादजोंनो जेनेबा औ बिदि जेनेबा मोजां न'खर संसार सालायनाय नुनो मोनो आरो नोंथांमोननिखै बे माइ आ माबा थालिर आबादफोर मावो ना मावा
थालिर आबाद दा गैया जोंनिखि थालिर आबाद मावाखैनो दे रावबो बे खिनथु नै मोनसेया दङ ओ खुसेर खुसेरखौ आबादखौ मावो खुसेरखौ मावो मावनानै माने लामाफोराव दाथ' गरम बोथोरना बे खुसेर ओ दा नै खुसेरनि रोसि माने सक बाजारफोराव फानै फानै माने फैसा खामायनो हादों बा न'खरखौ सालायनो हादों आरो गोबाङानो बेफोरबायदि हेल्प जादों आरो माने हेफाजाब जादों
अ ओमफ्रायथ' जेनेबा बै ओ मा होनबाय बे मैगं मैलाफोरखौथ' न'आवनो गोबांखौनो खालामबाय बेनिफ्राय बे थाइजौ आबाद खालाम मख जोंनि ओनसाव नुनो मोनाखै आं मोननायालाय थाइजौ आबाद खान्थाल आबाद बेफोरखौ नुनो मोनाखै आरो थाइजौ दंफांनिखौ
गैया जोंनियाव जोंनियावबो गैया बेखौ
बे गुबुननिफ्रायसो ओ गोबां फानफैनाय नुनो मोनो आरो नङा होमबा जोंनि ओनसोलावहाय थाइजौ फिथाइफोरखौ ओमफ्राय खिन्थु दा बे जाखांफुनाय आबाद बे ओरैनो मबाइलफोरावबो नुनो मोनो जों बे फाथ फाथै आबाद फाथै आबादफोरखौ खालामनाय नुनो मोनदों आरो मानसिफोरखौ
औ औ नोंगौ खिन्थु आंबो नुदों मबाइलाव खिन्थु जोंनि जोंनि खाथियाव फाथै आबादखौ मावथ'वाखै माने गोबाङानो आइदियाखौ इउथुबाव बा भिडिअफोराव नुदों नुनाय आबादखौ खिन्थु मोजांबो खालामनो हायोब्ला जायगा थायोब्ला आंबो सानदोंमोन जायगा थायोबा बेफोरबायदिनो माबा मोनसे मावनो होननानै खिन्थु आंहा जा जायगानि एसे उसुबिदा बेनिखायनो आं मावनो हायाखै आरो
नंगौ नंगौ नंगौ थिगानो उम बे एसे जायगाबो नांबाय नालाय बे खालामनो अ बे जायगायाव उसुबिदाबाबो खालामनो खस्थ' जायो आरो आबादफोरा औ खिन्थु जोंनिखिजाया मानसिफोरा खालामदों खालामनायालाय एसे एनै मुलाम्फा जादों होनना बुंदों बुंनायालाय ओमफ्राय आरो आबाद होनना बुंङोला बे कारजिनि मुवा गोखैया औ बेखौबो आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनिथिंजाय बिदि आरो औ बेफोरनिफ्रायबो मुलाम फा जानाय नुनो मोनो फाननाया मोनसे समाव थाइसे ओ लेबु नारेंनि बेसेनखौ थाइबा गा हाम जानाय नुनो मोनो आरो थाइसे लेबुआवनो एसे गेदेर गेदेरखौ औ बेनिफ्राय आरो बे साफात सा साफाद गायनायबो साफत आबाद मावनायबो नुनो मोनो आरो जोंनिथिंजाय सापात गायनानैथ' बहुतआनो गोबां मुलाम्फा मोनदों बिदिनो धोन दोहोन जानाय धोन दौलदखौ आरजिनाय नुनो मोन्दों आरो साफात फाननानै सा
आ थिगैनो दं मोजाङानो खिन्थु जोंनिखि नोंथां माने मा होनो जोंनिखि बेफोरबायदि ओ लांदां जायगा गैया माने गायनो गाइद साफात बागान खालामनो हानाय माबा बा गायनो हानाय हायाबो जोंनिया एसेबां माने साब जानाय नङा बे सापातनि थाखाय बेनिखायनो जोंनिखि जोंनि एरियायाव जिथु गैया आरो साफातनि खिन्थु साफात बागाना जि खिन्थु नोंथांमोनिखि दोङोबाथ' मोजाङानो आरो खामानियावबो गोबां एंगेज जाना थानो हादों बेजों लोगोसे उम उम
होमबा नोंथां जोंनिया समाबो जाबाय दिनैनि ओ सावराय नायखौ बे खिनियावनो दोनथ'नोसै नामा
दोन्थ'नोसै दे नोंथां मोजां नांबाय थेंकिउ ना दे